औ नोंथां।
नोंथाङा दा ओरैनो दं नामा नोंथां?
औ औ ओरैनो आं दा जिरायनानै दङ नोंथां।
औ नोंथां, आ-आंबो ओरैनो दं जिरायनानै, नों थाङा दा ओरैनो दंब्ला जोङो सानैजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जेनेबा जों दा जो औ जेनेबा जोंनिया दा बर'फोरनि बैसागु फोरबो जायखौ जों जोबोद गाजा गोमजायै फालियो नङा होनबा? बेनि सोमोन्दैनो आं एसे फोरमायग्रोना होनोसै नामा नोंथां? जेनेबा औ जेनेबा बैसागु होनोब्ला जोंनिया जेरै दा बैसागु होनोब्ला जोंनिया बर' बेयो बर' सुबुंफोरनि मोनसे मख'जाथाव फोरबो नङा होमबा नोंथां औ बेयो जाय जोंनि गोदान बोसोरनि जागायनायखौ दिनथियो आरो बेवहाय जोंनियाव आरो बे बैसागु सफैनाय लोगो जोंना जोंनि खाथि खालायाव थानाय बिफां लाइफां बा फोरा जोंना गोबां समायना जाबोयो गोदान गोदान बिलाइ खिलिनाय नंगौ बिदिनो आरोना बेनि उनाव जोंना बैसागुआ आगोलथ' जोंनि आबै आबौमोना बैसागुखौ औ मा होनोमोनलाय बेखौ जोंनिया आगोल जोंनिया बैसागु खौ से माहायाव लागै जेनेबा थामजि दिनाव लागै फालियोमोन नङा होमबा औ बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना बैसागुखौ मा होनोमोनलाय दानिया जोंनिया समनि आंखालाव जोंनिया स्नि सानल' फालियो नङा होमबा?
औ औ।
औ जोंनिया गिबि जाबाय मोसौ बैसागु नङा होमबा जोंनिया? सानखालि जों मोसौ बैसागुखौ फालियो। बेनि सानसे सिगांनो जोङो बेवहाय जा जा मुवा बेसाद नांगौ बेखौ जोङो बेखौ जोङो बायग्रोना लायो आरोना मा होनोमोनलाय बुथुमग्रोना लायो बेवहाय जोंनो गोनां जायो पानेलाव जेनेबा फान्थाव खाद्रि हालदै
औ
दिग्लि गित ओनिफ्राय थाराय जायखौ मुदों बेखौ नांगौ जायो आरो ना बेनि अखानायै बेनि उनाव जोङो बेनि अखानायै जेनेबा मोसौ बैसागु जागायनाय लोगो लोगो फुङाव सिखारनानै जोङो मोसौखौ मोसौ थुखैनायनि सिगां जोङो बेवहाय नांगौ जानाय जेनेबा मालाफोरखौ बानायग्रा लायो जेनेबा जायखौ जोङो मालाफोर खौ बानायखांनानै जोङो जेनेबा दुगैस्रनानै बिनि उनाव जोङो लथायाव दै लानानै जों मोसौखौ दै सारहैयो सारनानै दै सारखांनायनि उनाव जोंना मोसौखौ बुयो बुनानै जोंहा मोन्थोर फरायो आरो ना जेरै लाव जाफान थावजाब बोसोरै बोसोरै बोरायबाय थाना बेयाव बेखौनो फोरमायोदि जोंनिया लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बारायबाय था माने जेनेबा मोसौ लाव आरो फान्थाव जानानै जेनेबा गेदेर गोलाव जायो थाबैनो औ बेनि उनाव जोंनिया बेनि बेनि बेनि जेनेबा बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना मा होनोलाय बेनि उनाव जोंना मोसौ बेनि आग्लायनाय जेनेबा थाव फिथाइ सामथायाइखौ जोंना लाना फैनानै बेफोर हाखांनायखौ जोंनिया मालाफोरखौ लाना फैनानै जोंहा दैयाव मोनसे बाथौआव मोनसे बे सटरियाव मोनसे आरो बेनि उनावबो जोंहा बेनिफ्राय आग्लायबावनायखौ जों थिंआव सारनानै होफैयो न'नि थिंआव सोरगिदिं आरो बेनि बेखौ फोजोबखांनायनि उनावनो जोंहा लायनो सेजौ से थाम मैगंखौ जोंनिया बर'फोरा नागिरो बेखौ जाब्ला लायनो जोंनिया बेरामफोरा हामो होननानै जोङो फोथायो जेरै बेफोरनि मादाव जेरै थालिर फस्ला आरो मा होनलाय थालिर फस्ला जेरै दिंखिया लाव बिजौ ओइ बिदिनो गाय गोबां रोखोमनि दं बेखौ सेजौ से थाखौ जों जायो जे बेखौ जाब्लाायनो जोंनिया बेमार आजार जाया होनना जोंहा फोथायनाय दं बेनि उनाव जोंहा नैथि सानाव जोंनि जाय गोदो बिमा बिफा आबै आबौ बा आदा बाजैमोनखौ जों मान होयो खुलुमनानै
औ औ
उनाव बेनि उननिफ्राय जोंनि मोसानाया जागायजेनो आरोोना मोानाय ज जागायजेननायाव जों गासैबो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' जानानै जेनेबा लैहोर लैहोर मोसानो ओंखारबोयो जोंनि जे बर'फोरनि गाननाय सि जोम खौ गाननानै जेरै दख'ना थावसि आर'नाइ गस्ला आर'नाइ फालि। जेनेबा जोंनिया हौवा माहारिफोरा जोंनिया गानो जेरै आर'नाइ गस्ला आर'नाइ गामसा दा गोदोनायाव आर'नाइ लानानै गस्ला गुफुर गाननानै बिदि ओंखारबोयो आर ना।
औ औ
बेनि उनाव जोंनो आइ हिनजाव माहारिफोराबो दख'ना गोमो जनिफ्राय ब्लाउस गुफुर बिदि गाननानै आर'नाइ फाइल लानानै बिसोरबो ओंखारबोयो आरो जोंनि गासैबो गासैबो गामिनि मानसिफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारनानै जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना लानानै गासैबो मोसानो थाखाय ओंखारो आरोना बेनि उनाव जोङो मोसाहैयो गुबुन गुबुन दाब दाब गामि बा जोंनि न' न'फोरावबो जों मोसाहैै नङा होमबा?
औ औ
औ बेनि उनाव मोसाखांनायनि उनाव जोंना आ मोस जाखांनायनि उनाव जोंनो सोरबा सोरब जोंनो जौ आरो आरो होमबाबो दिहुननो हायो। जौ आरो जेनेबा जेनेबा सोरबा सोरब जौ आरो जोंनो मोसाखांनायनि उनावथ' माइरं उनु हख नङा होनबा नोंथां?
औ-औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बैसागुनि बागै?
औ औ जोंनियाथ' बैसागु होनब्ला जोङो ओ बोसोर गोदानखौ फालिनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
जोंनियाथ' बैसागोआव फैनाय लोगो लोगोनो जोंनिया बिफांनि गोरान बिलाइफोरा सिरिनानै जोंनिया आ बिलाइफोरा खिलिलाङो आरो जोंनिया बैस अखौ सफैनाय लोगो लोगोनो जोंनिया दाउखौआआबो गाबो। ओ ओ दाउखौ गाबब्ला जोङो मोनथियदि ओ दाउ खौऔ गाबब्लासो जोङो बोथोरखौ बैसागो बैसागो रसम मोनो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ ओ नोंथाङाबो फोरमायखाबाय बैसागुनि फारसे गोबाङानो। ओ आ जोंनियाथ' मोसौ बैसागु मानसि बैसागु ओ बेफोरनि सायाव आ नोंथाङा मफोरखौ माबोरै थुखैयो बेफोरनि सायाव फोरमायखाबाय।
औ
ओ जोंनिया मोखौ थुखैनायाव ओ बायदि नांगौ जानाय मुवा
औ
जेरै फान्थाव ओ हालदै गोबां बायदि बायदि बेफोरनि सायाव फोरमायखाबाय आरो नोंथाङा ओ बैसागोनि से खालार बेफोरनि सायाव बे गो आ गोबां फोरमायखाबाय जोंनिया बे खालार खालि जोंनिया ओ फुङाव दुग ओ दुगैनानै जोङो आलारि बाथि सावनानै जोङो उनाव जोङो गेदेर मान होनाय आरो गेदेरफोरा जोंनो गोबां बोसोर गायदजोफोरनि सायाव फोरमायखाबाय जोंनिया बेफोरनि मान होनायजों लोगोसेनो गेदेरफोरा
औ।
हमनानै बायदिसिना गोबां ओ बान्थाबो होयो सोराबबो फैसा होयो। गोबाङानो जोंनिया गेदेरफोरा उन्दै फोरनो जों मोजां मोननानै एबा मान होनायजों लोगोसे फैसाबो होफायो। ओ बेनि उनावनो जोंनिया ओ बेनि अखानायनायैनो जोंनिया ओ बैसागो मोसानाय बेबो जोंनिया अ आ ज ओ जागायो जोंनियाथ' खालार खालि रावबो ओ बैसागोखौ साया नालाय बेनिखनो ओ जोंनिया माने ओ से खालाराव बैसागो मोसायो ओ मोसाब्ला ओ जोंनिया से खाला बोसोर गोदान फालियो नालाय बे ओंखायनो जोंनिया रावबो बैसागखौ से खालार खालि मोनदों आरोना। आ नै खालार खालिनिफ्रायसो आ जागायलाङो।
औ। औ जोंनिया औ जेनेबा जोंनिया बैसागुआव जेनेबा बैसागु मोसाखांनायनि उनावबो जोंना गोबां गोदिर गोदिर फुजा फांसन बा फुजा फाथाल जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंनियाव जोंनि ओनसोलफोराव जोंनियाव गोबां फांसनफोर जानायखौ जों नुनो मोनो। बेवहाय जोंनिया गोबां गेदेर गेदेर रोजाब खावरि नङाबा मोसागिरि बेफोरखौ जों लिंहुरनायखौ नुनो मोनो। बेफोर आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया मोसानाय मोसानाय बादायलायनाय रोजाबनाय बादायलायनाय जेनेबा खेल आबादनि बादायलायनाय बिदिखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा? औ बेफोरखौ जोङो बादायलायनायनि जाहोनानो जाबाय बेहाय जाहाथे जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि गथ'फोरा जोंनिया बेवहाय रां बान्था दोनो नालाय जोंनाया बेफोरखौ जों बेसे बिसोरो जेनेबा बेफोर रां बाथाखौ मोननो थाखाय जाहाथे उत्सााह होननानै उत्साह जानानै जे गासैबो बाहाग लाफैयो बिनि थाखाय जों बेफोर बथ हआव लाखिनाय जायो बिदिनो बिसोरो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै रंजाफैयो गासैबो मोसाफैयो। रोजाबफैयो आरो बिदिनो जोङो बैसागुनि फांसनफोराव जों गासैबो जेनेबा सेंग्रा सिख्ला बै आबौ गासैबो लोगो नांनानै आदाब बादै गासैबो जोबोद रंजायो आरो ना। जेनेबा बेयावथ' जोंनिया औ रोजाबखावरिफोरा गोबां गान रोजाबफैयो जेनेबा जायखौ जों खोनासंनानै मानसिफोरा गोबां मानसियानो मोजां मोनो आरो मोजां मोननानै गोबां रंजा फै नङा होनोमबा?
औ औ।
औ बेदिनो आरोोना नोंथांमोननि ओनसोलखौ बिदि फांसन जायो नामा नोंथां?
औ औ जोङो फांसनाव जा बान्था होयो बे बेखौ ओ थांनानै जोंनिया गोबां बादायगिरिफोरा मोजां मोनो आरो जाहाथे जाय बादायगिरि बिथांमोन
औ।
बेसोरखौ जोंनिया इयुनाव बेनिख्रुइ साब सिन हामसिन आरोबाव जाखिनि रोंगौथि दङो बे बेनिख्रु बेनिख्रुइ बांसिन रोंगौथि मोनो बेनि थाखाय जोंनिया बान्थाफोरखौ ओ होनाय जायो आरोना नोंथां। जा जोंनिया फांसन बायदिसिना ओ बेफोरबायाददि खेलाफोराव जाहाथे जोंनि ओ बादायगिरि नोंथांमोननि गोसोआ आरोबाव ओ
अ
उतसा मोनखांनानै
ओ ओ गोजौफारसे दावगालांहोयो।
औ। औ नोंथाङा बेखौ औ नोंथाङा औ नोंथाङा जोबोद मोजाङै फोरमायबाय नोंथांनिफ्राय रोङै रोंगौथि थिखौबो मोननो हाबाय जेनेबा जोंनिया दा समावथ' थबाय नालाय नोंथां दोन्थ'नोसै दे नोंथां।
औ नोंथाङाबो गोबां बैसागुनि सायाव गोबां रोंगौ रोंगौथि दं बे बेखौ फोरमायलां गोजोन जोंथों
औ गोजोन्थों।